अ अ खोनादोंना? अ दे बुंलाय।
ओ जोङो दायो मा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। हागोन्ना नोंथां? मोनसे बैसागोनि सायाव
अ अ अ सावरायजागोन दे।
औ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादि खालामनायायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बैसागो अ अ अ जागोन दे फोरमायनोसै आं जों आंनि जायगायावथ' बैसागोखौ माने आगोलनि बायदि एकदम ट्रेडिसनेल माबाजों खान्थिजों खुंनाय जाला आरोना।
औ
जोंनि जायगायाव गामियाबो फिसा नालाय। ओ बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लााबो बांद्राय गैया माने जों गामियाव। इदिनो बोराय बुरैफोरानो माने साफा सानै इदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर फोरजों जमानो माबा जोंनियाव बिदिनो दामग्रा देग्रा ट्रेडिसनेल दामग्रा देग्रा खाम जथ था सिफुं बेफोरथ' गैखालानो ओमफ्राय बक्स फोरजों मोसानाय जायो आरो जोंनाव माने बक्सफोर लानानै मोसायो। ओमफ्राय दाथ' फ्राय सिख्लाफोराबो गैस्रालानो नालाय। बोराय बुर बोरायफोराबो इदि गैया ओंखायनो माने बुरैफोराल' ओंखारो आरो। दाना बिहामजोफोरा ओंखारो बुरैफोरा बेबायदि बिदिनो ज'मा ओंखारनानै बक्स एसे एनै मोसायो आरो गामिफोरावल' गुबुन गामिफोराव। थांनाय जाला माने बहुद खम जालांबाय आरो बेबायदि ओंखारनाया ओमफ्राय फांसन जायो आरो गामि खाथिफोराव बे फांसनावनो माने बिहामजो ग्रुपफोरा मोसायो बिदिनो कम्पिटिसनफोराव मोसायो। नानै जोंनिया बनाय जायो आरो बिहामजो ग्रुपफोरनिबो जाय सिख्ला सेंग्राफोरा मोसायो जेनेबा ओमफ्राय गामिनि बिहामजो ग्रुफोराबो मोसानानै बेबायदिनो बादायलायो आरो। जोंनिया माने बेलेग बेलेग गामिनि फैनानै माने मोसाफैयो आरो बे। माबायाव फांसनाव औ ओमफ्राय ओ गोखा गोखै जानायाथ' ओ फास्ट खालि माने मोस बथौफोरबो गैला नालाय न'खरफोराव बांसिनानो औ दाथ' आरो आरो जोंनियावल' नङा फ्राय गामियावनो बेबायदि मोसौ फिसिनायखौ नुला आरो। जों गामियावबो मा माने मोसौआनो गैसाारला दंबाबो माने बिदि थुखैनाय माबानायफोरा बांद्राय नुला आरो। जायफोरनाव साफा सानै दं बिसोरो माने थुखैहैयो आरो थेवबो एमान ट्रेडिसनेल नेमखान्थिखौयो बाहायनानै थुखैला आरो जे लाव फान्थाव माबायो सारो बेबायदिनो थुखैयो ओमफ्राय इमान ट्रेडिसनेल नेमखान्थिजों जाला आरो।
उम
बेनिफ्राय आरो बे गोखा गोखै जानायखौथ' आरो मैगंफोरखो बेबायदि दाथ' खरान जायो जोंनि खिजाय मानानिे बुहुत खरान आरो जायगाया ओमफ्राय बे हाजोफोराव मैगंफोरखौबो मोननो नागिरा।
उम
खुंखाफोरफोरखोनो माने मोनफा मोननैल' बुथुमनानै जायो आरो बेबायदि इमान बुरजा बुरजा एकस' एकथा जायो नालाय बैसागो बोथोर मोसौ थुखैखालि हराव बेदरफोरजो जायोना गासैबो गामियावनो। ओमफ्राय जोंनि गामियाव बेबायदि गोखा गोखैफोरखौ बांद्राय जानाय जाला आरो ओरैनो बेदरजों बे खुंखाफोर खुंखाफोरखौल' संनाय संनानै जानाय जायो आरो। ओ बेनो फस्लाफोरजों जायो बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो एदिनो रंजानाय मोसानायफोराथ' बेबायदिनोसै आरो बे। ओ खिन्थु खुलुमना ट्रेडिसना दं आरो जोंनाव जे गामियाव थांनानै जों सिख्लाफोरा माने खायसे खायसे बेया जायफोर गोसो बेफोर माने बोराय बुरै साफा सानै दंना बिसोरखौ खुलुम हैैयो आरो। बिदिनो फैसा एकस' बा दुइस' बिदि होनानै खुलुम हैैयो आरो। आरो आबौमोनखौ आबैमोनखौ औ सोरबा गोसो जानाया दख'ना होयो ब्लाउस होयो
उम
बेबायदिनो खुंङो आरो ओ आगोलथ' जेनेबा बैसागो खुंनाया बैसागुखौथ' सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव खुंनाय जायोना फास्ट मोसौ बैसागोखौ औ बेनि उनावसो हो माने मानसिनि बैसागोआ जागायो। ओ आगोलथ' बैसागोखौ माने दान मोनसेहालागै खुंनाय जायोमोन आरो। गोदोनि समाव नंङा होमबा। औ ओमफ्राय दाथ' आरो साननै सानथाम बेबायदिनो? मेनलि सप्तासे खुंङो आरो सातदिन। बेनि उनाव बांसिनानोथ' बिदि रंजानाया जालानो माने गुबुन गामि फोराव जानो हागौ खिन्थु जों गामियाव बेबायदिखौ नुला आरो बांद्राय बिदिनो? गोदोना थानाय लोंनाय जानाया जायो खिन्थु बेबायदि मोसानाय रं रंजानाया जाला आरो न'खर न'खर थांनाय बेफोर गैला आरो गावबा गाव जाजोब्बाय गासिबो। गावसोरनि गावबागाव फेमिलि जेनो जमा जमा बिदिनो खाना जालाय लायो आरो। एप्रिल दानाव खुंङोना बैसागोखौ इंराजिनि प्रिल एप्रिल मान्थाव औ ओम बे बेबायदिनो आरो बे उम आगोलनि बैसागुआव आरो गाजा गोमजा एकदम मा होनो गानफब जोमहब गेदेरा माने उन्दैनो बोर सारसिननाय अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोर जायोमोन ना आगोलनि दिनाव गामि गामि गासैखौबो माने खुलुमलायोमोन आरो। दाथ' आरो बेबायदिया जालानो।
औ
ओमफ्राय आरो ओ आगोलनि समाव माने ओ खाम जथा सेरजा सिफुं थटक थरखा बेफोरखौ माने गासै दामग्रा देग्राखौनो इउस खालामजोब बाहायजोब। बोमोन आरो ओम बर' बेफोरखो बाहायनानै जमानो जे सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' ग'थाय ज' जानानै माने गाव गावसोरनि गामियाव मोसालाय एबा गुबुननि गामियाव मोसानाय बेबायदि मोसाहैयोमोन आरो। ओ दा बेबायदि मोसानाय नुला आरो गासैखौबो नंङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
औ औ ओमफायय आगोलनि बायदि ट्रेडिसनेल नेमखान्थिजों खुंनायानो जाला आरो दा आरो बैसागोखौ दाथ' आरो स्टेजफोरावसो बांसिन खुंङो नंङा होमबा आगोल आगोल आरो गामि गामियावनो खमोमोन बेबायदि स्टेजनि माबा गैयामोन आरो फांसना मा मा बिनि जेबो माबा गैयामोन एकदम ट्रेडिसनेल जमा जमा मोसानो थांङो बेयाव जौ लोंङो बेबायदिनो बयबो न'खर न'खर गर जौ जाग्रा इदि होयोमोन आरो दाथ' बेफोरबायदियाबो जाला बांद्राय ओ आरो बेबायदिनो माने बैसागो समाव खायसे फोथायनायबो दंमोन ना आगोलनि समाव ओं मोसौनियाव बे मोसौ थुखैनाय समाव माने तपा तपा हांगार फोनोना बेखौ माने हाग्राफो खालि माने मोसौखौ उदां हगारना होयो नालाय माने हाग्रायाव थांबाथाय जे मोसो मोसौखो बे लख्राफोरा गावसोरनिनो जाथि सा जाथ साननानै माने गावसोरनि लोगो असे साननानै अरथारा थों होननानै माने थफ्फा थफपिखौ फोननाय जायोमोन होनना फोथायो आरो।
उम।
बेबायदिनो बे आरो बैसागो समाव माने बैसागोनि फासखालि ओ गा मिनि गाहाया माने मोनसे सथ्रबोलि देंखो ना मा सिफुंजो बेखौ सुबा माने अ फास खालि माने जेसां गोजासिम बिनि देंखोआ सौहैयो जिबौनि बि दैैया एसांसिम गला जाहैयो होनना फोथायोमोन नोङा होमबा?
औ औ औ।
औ माने बेबायदिनो बैसागु खुंनाया जोबोद सोलायलांबाय आरो आगोलनि दानि जेबो माबा गैला औ ओ बेनि सोमोन्दै माने नोंसोरनिखि माबोरै खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे
नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहायबो बैसागो
औ।
बिदिनो मोननै खल'बो खनायखौ जों रंजानायखौ नुनो मोनो। बेनि बे मोनसेया जाबाय बैसागो ओ सुबुंनि बैसागो आरो मोनसे जाबाय मोसौ बैसागो थिक बेबायदिनो जोंनि ओ ओनसोलावहाय बैसागोनि सेथि खलबखौहाय गाहायै मोसौ थुखैनाय बुंनाय जायो बेखौहाय
जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फुंबिलियाव मोसौ थुखैनायखौ जागायजेनो नोंथां बे खोन्दोखौ मोसौ थुखैनाय होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय। आबादारि बर' हारिया मोसौनि सायावनो थांना थानाय राहाखौ हगारसारो नालाय नोंथां मोसौफ्रा बेराम आजार गैया जाासे मोजाङै थाथों आरो मोजां जोलैनि गोबां मोसौ उजिथों बेनि थाखाय मिथि मिजिंथिनानै मानसिनि
औ।
लोगोसे मोसौ बैसागुखौबो जोंना खोङो खोंनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ ओं।
बिदिनो मोसो बैसागोखालि जोङो फुङावनो गामिनि सुब बुंफ्राहाय दैमा एबा बेलु हाखरफ्रावबो थुखैनो लाङो। बेखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय नाथाय आथिखालावहाय बांसिन सिनानो न'आवनो बेखौहाय मा होनो दैखरनिफ्राय दै लाबोनानै खैनायखौ नुनो मोनसै आरो बेबायदि ओम आथिखालाव ओम आरो लोगोसेनो मुसुनि गंफोरफोरखौहाय आससिगुरखौ थाव गुबैजों फुननानै होयो बे दिनखालि मुसुनि बैसागो सानखालि आरो लोगोसे बै सान बैसानखालि लावथिजों बुनाय जाया एबा हामा बेनि सोलायै बिसोरखौ बुनो मोना बेखो जोङो फोथायो ओ बिनि सोलाय जोङो बि बिबार गोनां मोखोना बिबार दिखिलिथि बिबार आरो खाथिरि राइ नुल बायदिजोंसो बुनाय जायो नोंथां ओम। थिग बेबायदिनो थुखैनो लांनाय समाव जोङो लाव फान्थाव आरो खास सिस्लानि बेदरखौ साखा एबा माबायदि खालामनानै बेखौहाय जोङो ओम दैमा एबा बिलोयावहाय लाग्गा लांनाय जायो थुखैनो थाखाय नोंथां उम आरो बेबादिनो बेखौहाय लाव फान्थाव हालदै मोखोना बिबार बायदिनि लो गानहोनाय जायो मोसौनावहाय बेजोंनो लोगो से जायनि न'खर जोंङो मोसौनि अनजिमाया बांङो बिनि न'खरावनो लोखिया साफियो बेखौहा जोंनो फोथायो आरो। नोंथां उम थिग बेबादिनोहाय मोसौ बैसागोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो। मोसौ बैसागो जोंहा मा होनगोन मोनायावहाय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ बैसाग अ माबा मोसौआव फुजा होनाय जायो मोनायावहाय। मोसौ बैसागु खालि नोंथां औ साथि लगायो औ मोसौनि गलियावहाय बेवहाय। मोसौखौ बावनोसै आरो।
खामोमोन आगोलाव।
थिग औ बिनि उनावहाय जोङो मा होनगोन सेथि बैसागो जेब्ला बेखौहाय जोङो गिबियावनो मा होनगोन
औ।
बेबायदिनो बे सानखालिहाय जोङो फुजा होनाय जायो बे सानाव सेथि बैसागु सानखालि न'खरनि उम थैना थांनाय एबा
अ उम उम। बाउनाय जायो ओं जोंनावबो बाउवोमोन आगोलाव दा बाउनाय जाला माने।
थिग बेबादिनो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय गोखा गोखै मैगंखौ खन नायगिरनो थाङो आरो हा जोंहा मेघालय खा थि नालाय बेवहाय जोङो हाजोआवहाय मैगं खानानै लाबोयो बेबायदिनो जोङो एक्स' मोनाबाबो एक्स' था एकस' बेसे होनोमोनथाय?
एकस' एक
औ ए बेखौ मोनाबाबो एसे जे हायो बेखौ खाना लाबोयो आरो खालाय हाजोनिफ्राय जोंना खाथि नालाय। थिग बेबादिनो बेखालि औ जोबोर थिग बेबा बिदिनो जोङो बे बे दिनखालि मैगं जानाय जायो आरो। बेनिफ्राय बै सानखालि जोङो मानसिनि सान खालि ओमफ्राय जोङो मा होनगोन। उम बेबायदिनो बेलासियावहाय जोङो ओंखारो आरो रंजानो थाखाय बेै सानखालिनो। बै सानखालि मा होनो जोंना उम बे खालिहाय बैसागो रंजानो थाखाय जोङो मा होनगोन बे खालिहाय उम मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरजों देलायनो थाखाय जोङो बेै खालि सना खेरा माला बिदि खालामनानै दोननाय जायो आरोना बैसागु रंजानो थाखाय बैसानखालि मानसिनि खालि। सा बेलासियाव जों
मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरनिफ्रायनो बानायो आरोना औ। ट्रेडिसनेल आरो।
उम हालदै बेदरनि फ्राय खाथ्रि बेदर खाथ्रि बिबार सम्फा बिफांनिफ्राय बेफोरखौ बोथुमनानै ओमफ्राय जोङो माला माबा माबि बानायनाय जायो आरो नों
उम।
बेबादिनो बेखौहाय बिनि उनखालि नैथि सानखालि ओमफ्राय बै सानखालि जोङो मा होनगोन बेखौहाय गाननानै रंजासिगोन आरो बेखौ
अ।
हानाय माला माबाफोरखौ। नोंथां बेखौहाय जोङो ओ हा दोनग्रानि न'खरावहाय बाहायनो गाननाय जायो नोंथां ओ बे सानखालि बेखालि ओमफ्राय बै माबाखौ देलायनायखौ गाननानै बेनिफ्राय बै सानखालि रंजासिगोन मोसासिगोन ओमफ्रायहाय बेवहायनो बर बान लासिगोन आरो जोंना उन्दैया गिदिरखौ ओमफ्राय गिदिरा उदैखौ बर होसिगोन आरो बेबां खालि जोंना बेयाव गासैबो ओंखारनानै रायजोफोरा बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव मा नोंथां मा होनगोन जोंनिन' ओनसोलाव गासैनिबो न'खरावबो बिदि हाबनाय जाया मानो होनोब्ला जोंनि न' गामियावहाय सुबुं अनजि बांसिन नालाय न'खरा बेनिखायनो जोङो सानसेयावहाय न'खरनै खालामनाय जायो आरो नोंथां बैसागु र जानायखौ थिग बेबायदिनो बे न'खरनिहाय औ मा होनगोन?